हेलौ
औ खोनादोंना नोंथां?
औ औ खोनादों दे ओ नोंथांनाव आं कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय ओ बर'फोरनि दोरोङारि गाननाय जोमनायनि सोमोन्दै आं एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
औ हागोन दे नोंथां अब्ला नोंथाङानो जागायजेनदो।
औ जोंहा बर'नि गाननाय जोमनाय होननानै बुङोब्ला ओ हिनजावफोरनिया आलदा जायो हौवाफोरनि आलदा जायो नङा होमबा जेरै हिनजावफोरनि गानग्रा होननानै बुङोब्ला ओ दख'नायानो फैयो दख'नाया मोननै रोखोमनि जायो जेरै अग्रं दख दख'ना आरो लांगा दख'ना ओ बांसिन ओ गोबां ओनसोलावनो जोङो अग्रं आ सरि लांगा दख'नाखौ बांसिन बाहायनायखौ जोंङो नुनो मोननाय जायो आरो ओ बर'नि दोरोङारि गाननाय जोमनाय होननाय लोगो लोगो हौवाफोरनि बेलायावहाय जेरै बा गामसा ओ औ गामसाखौ ओ बर' हौवाफोरा बांसिन गाननाय जायो। ओ बेनि उनावहाय ओ जों बे जिनि सोमोन्दै बा गाननाय जोमनायनि सोमोन्दै रायलायनाय लोगो जिया खौहाय बर' आइजोफोरादि गोदो गोदायनि नो ओ दाबोदोंमोन एबा गावसिनि आखायजोंनो सोरजिनानै ओ बे ओ दखनाफोरखौ गानबोदोंमोन एबा हौवानो गामसा दानानै गान होनदोंमोन। बेबायदि आर'नाइ फालि दानानैहाय जे ओ सोरजिबोदों बेखौ हाय जोंङो सावरायनांगौ जायो आरो जेरैहाय ओ बर' आइजोफोर गाहाय औ इन्दि खुन्दुं एम्फौ फिसिनायनिफ्राय लानानै इन्दि खुन्दुंनिफ्राय जि दि ओ खुन्दुं दिहुनो बे खुन्दुंखौहाय मिथिंगानिफ्राय मोननाय बिफां लाइफांनि ओ बिगुर बिबार बिलाइफोरनिफ्राय गोबां रोखोमनि गाब होनानै माने गाव गोसो जानाय गाब होनानैहाय ओ लानायबो जोंङो खोनानो मोनो एबा मिथिनो मोनो। जेरैहाय ओ बे खुन्दुंफोरखौनो सोंनानै दख'ना दायोमोन। ओ जोमग्रा दायोमोन। जेरै बिस ना बग्रा सिमा बेफोरबायदि दायोमोन गामसा दायोमोन। आरो ओ औ बेबायदिनो बे दख'नाफोरावनो समायना मिथिंगानि नुथायाइफोर जि आगरफोर बे आगरफोरखौबो एरनानैहाय ओ दानाय जोंङो नुनो मोनो। जेरैहाय आगर फिसा आगर गिदिर फारौ मेगन औ दाउसा मोख्रेब बैग्रि बिबार हाजोआव आगर दिंखिया आगर बायदि बायदि आगरफोरखौहाय बर' आइजोफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो दाबोदों एबा बिसोरो आखा फाखा बर' आइजोफोर होननानै बुंनांगोन दायो आरो मोनसे जोंनाव दङ जे दख'ना होननानै बुंनाय लोगो लोगो जोंहा दखना थावसिनि ओ माबाखौबो खोथायाबो फैयो जेरैहाय दख'ना थावसिया गोजा गाबनि जायो दख'ना थावसिखौहाय हिनजाव गोदान आरो बैराथि आरो दौदिनि बे बिसोरल' गाननाय जायो माने बे दख'ना थावसिखौ गोथार दख'ना होननानैबो बुंनाय जायो बे दख'ना थावसि खौ बानायनो थाखाय बे गाबखौहाय बानायनो थाखाय गोब्राबमोन होननायबो जों खोनानो मोनो बेनि खायनो बेखौ अ ओ गोजा गाबजों एबा थैनि खालार गाबजोंहाय एखे जानायखाय बेखौ ओ मोनसे गोथार महरैबो आरो फोथायबोनाय दङ बेबायदिनो हौवाफोरनि गामसा खौबो दानाय जायो खुन्दुङा गोबां रोखोमनि थायो जेरैहाय पलिस्टार ओ मास्राइस माइदि बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि खुन्दुंफोर थायो बे खुन्दुं फोरजोंहाय दानानैहाय गानहोनाय जायो आरो जेरैहाय जोंहा बर'निनो मोनसे दोरोङारि एबा जि आइ तेग मोननाय जोंना आर'नाय बे खौबो बर' हिनजावफोरानो सोरजिबोदों एबा बर' आइजोफोरानो सोरजिबोदों ओ जेरै ओ जोंनि बे आर'नायावहाय ओ जिं जिङाव आर'नाइ जिं जिङावहाय हाजो आगर एबा दि दिखिया आगर बेफोरबायदि एरनाय जायो आरो गेजेराव गुन्दुराम आगर बेफोरबायदि एरनाय जायो ओ गोदोनि समाव मोनसे फोथायनाय दङमोन जे आर'नाइखौ मान होनायाव जोंना बाहायनाय जायो जेनेबा जोहो गोदो जोहोलावफोराहाय दावहा नांनो थाङोब्ला बे आर'नाइ खौहाय ओ हिनजावफोरा गावनि मोजां मोननायनो एबा न'खरनि गाहायनो मा होनो हरसेनि गेजेरावनो दानानै गानो हरनाय मोनसे ओ माबा दङ होननानै जोङो खोनानो मोनो आरो जेनेबा आरो बे गान हरनाया जाहैबाय जाहाथे दावहायाव मोजाङै मोजां मोनफैफिनथों एबा बेखौ मोनसे मान होनानै औ आरो देरहाबोयोब्लाबो गानहोफिननाय बेबायदि बेबायदिनो दासिमबो जोंनाव आर'नाय होननानै आर'नायखौहाय मान होननायावनो बाहायो जेरै जोंहा आलासि सिबिनायानो होन ओ गेदेरखौ मान होनायानो होन बेफोरबायदि बेलायावबो जोङो आर'नाइखौ दा बाहायनाय जायो जेरैहाय जोंनि ओ भारतनिनो ओ मन्त्रि ओ जेरै ओ नरेन्द्र मदि बिथाङाबो जोंनि आर'नाय ओ आर'नाइखौ लानानै गोबां ओ बिबुंथि होनायखौ जों नुनो मोनो मानो होनबा जोंनि आर'नाइया जोबोर समायना बेनि थाखाय बेखायनो बेसोरबो जानो हागौ मोजां मोनो जोंनि बर'आल' नङा दानि आथि खालावहाय गोबां सुबुंफ्रानो जोंनि बे गाननाय जोमनायफोरखौ मोजां मोननानै जों सोलोंनायखौबो नुनो मोनसै आरो। ओ गोदोनि समावहाय बेबायदि जि खौहाय गाननो थाखाय दायोमोन नाथाय आथिखालावहाय ओ फालांगिरि महरैबो ओ खालामनायखौ जों नुनो मोनसै नाथाय ओ गोदोनि दानाय आरो दानो दानाय दानायजों जों गोबां फारागखौबो नुनो मोनो। जेरै दानि मिसिन दानि जि फोरा मेसिङाव दानाय जायो गोदोनिया सालखुन्थायाव दानाय जायोमोन। जेरै सालखुन्था होननाय लोगो लोगो जोंहा ओ हिसानसालि थायो बे बर'नि नखराव ओ गोदोनि समावहाय बयनिबो नखरावनो हिसानसालि थायोमोन होननानैबो जोङो मिथिनो मोनो। ओ जेरैहाय जोङो जि दानो थाखाय ओ थार नांगौ जायो ओ हिसानसालि नांगौ जायो जेरै गर थाखानांगौ जायो रासो नांगौ जायो बालेब खनसा बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि जोंनो नांगौ जायो जेरै जेन्थोर सोरखि बेफोरजों जोंहा जोंनि जिखौहाय ओ दानो हायो आरो। ओ दा बे समावहाय आङो ओ नोंथांनि फ्रायबो माखासे मिथिनो लुुबैदों जे दोरोङारि गान्नाय जोमनायनि सोमोन्दै नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
औ
ओ नोंथाङा जे होनलांबाय दहायो ओ गो माने जोङो गाननाय जोमनाय होनोब्ला थाय जोंना ओ सोरजिनायखौहाय मख'नांगौ जायो। ओ दानायखौ दानाय लुनायखौहाय मख'नांगौ जायो होननानै ओ। थिग बेबायदिनो ओ गोदोनिफ्रायनो बर' आइजोफोराहाय गावसिनि गाननाय जोमनायफोर खौ नांगौ बायदि सोरजिनानै लाब्रो नङा होमबा बिसोरो ओ जेनेबा हाबा हुखानि थाखाय बा ओ जोङो आलासि दुमसि बायबा थांनोबा बा आलासि दुमसि बेलेगनि न'आव थांनोबा बा गुबुननि न'आवहाय आलासि जाहैनायाव बा न'आव थानायाव बेबायदिनो जोङो नांगौ रोखोमै आरोना जि जोमफोरखौहाय दानानै लाबोदों। ओ बेयावहाय ओ बुंनो थाङोब्ला हिन्जावफोरा हिनजावफोरनि थाखाय दख'ना आरो हौवाफोरनि थाखाय गामसा आरोना। ओ गोदोथ' बांसिनानो ओ दखना दानो थाखाय गावनो गाव बर' आइजोफोराहाय ओ खुन्दुं लुनानै बा था-थावख्रि लुनानै खुन्दुं दिहुनोमोन नङा होमबा एम्फौ फि थोबनिफ्राय ओ बेबायदिनो ओमफ्राय बिफां लाइफ फां फिथाइ सामथाइ रोदाफोरनिफ्राय ओ गाब गाहोनानै ओ माने गोबां रोख रोखोमनि गाब गाहोनानै बिसोरो ओ लगाय लथाय माने दख'ना बा जिखौहाय सोंनानै दख'ना दायोमोन आरो। दा ओरैनो जोङो दख'नाखौहाय बिदिनो माथा होनो जायखौ बिदन आगर गैयै। बेबायदिबो दायो आरो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि आगर गोनां दख'नाफोरबो दानानै गानोमोन आरो बे आगरफोरखौबो ओ गोदोनि बर' आइजोफोरानो सोरजिजेनन्दों होननानै बुंनो हायो। बिथांमोनहानो मिथिंगायावनो मोननाय माखासे बिबार जिब जुनार बायदि ओ नुथायफोरखौहाय लानानै बिसोरो आगरफोरखौ एरखाङोमोन आरोना। ओ बेबायदिनो ओ बेबायदि आगर एरखांनानै बिसोरो दख'नायाव बा जि जोमफोरावहाय गोबां रोखोम रोखोमनि समायना-रमायना आगरफोरनि महर होयोमोन आरो दा जोंङो आगरफोरखौ मख'नो थांङोब्लाथाय जेरै -फारौ मेगन, मावजि आफा बेबायदिनो थाइगिर बिबार खांख्रिखला बिबार, बैग्रि बिबार बेफोरबायदि आगर फोरफोरखौ बा हाजो, आगर दिंखिया बिजौ बेफोरबायदि आगरफोरखौहाय दानानै गानबोदों आर ना दा ओ बेबायदि ओ जेरैबायदि हिनजावफोरा बा आइजोफोरा दख'ना गाननोसै बेबायदिनो ओ हौवा माहारिनि थाखायबो ओ गामसा दानायखौ नुनो मोनोमोन आरो बिसिनि थाखायबो बर'आयजो फोरानो गामसाखौहाय सोरजिदों आरो। ओरैनो बुंनो थांङोब्ला गामसाखौ बांसिनैहाय कल सुथानिनो दानाय जायो। खल सुसा खुन्दुंजों दानाय जायो आरो ओमफ्राय बेनि अनगायैबो जोंहा आर'नाय औ आर'नायइाबो जोंनि मोनसे बर'नि दोरोङारि ओ गाननाय जोमनायनि बाहागो बेबो मोनसे दा जों आर'नाइखौहाय ओ बांसिनै जोङो जेरै बैसागु मोसानाय बा रंजानाय बाजानाय बेफोरबायदियावहाय जोङो आर'नाइखौ बाहायो लोगोसेनो जोंङो आथिखालथ' प्राय ओ ओ बुंनो थांङोब्ला आथिखालनो माने माखा से हाबा हुखा मेल मिथिं बेफोराव बा आलासि बरायनाय बेफोरबायदियावहाय आर'नाइखौ बाहायसै आरोना आरो बेबायदिनो खाय या साजायनानै दोनो न'फोरावनो ओ बेबायदिनो बेबायदि ओ जे आदब बा आर'नाइ जि जोम दिहुनन्नायखौहाय बर' आइजोफोराहाय दिहुननानै लाबोनो रोंदों आरो। दा जोंहा जोंनि बर'नि गाननाय जोमनाय होननानै बुङोब्ला जोंहा जोबोद ओ माने ओ गोग्गाथाव होननानै बुंनो बुंनांगोन जोंङो माने बर' आइजोफोरानो गोदोनिफ्राय ओ जोंनि जेखिनि ओ नांगौ जे गाननाय जोमनाय बे फोरखौहाय दिहुननानै लाबोनो रोंदों आरो आथिखालावबो बेयो माने दंगासि नो बा दासिमबो दंगासिनो जे बेबायदि गाननाय जोमनाय खौ नुयोब्लानो माने बर' हारि होननानै माने सिनायथि होनो हानाय जेबायदि थाखो बेबायदि थाखोसिम ओ गोदोनि बर' आइजोफोराहाय सोरजिनानै दासिमबो मानिे बयबो उन संनानै बे खौनो माने बयबो सोरजियो आरो दाथ' जोंङो बुंनो थांङोब्ला दोरोंङारि गाननाय जोमनाय होननानै बुंङोब्लाथ' बैनो जाखाबाय दख'ना गामसा आर'नाइ बेफोरनो बेनो जोंनि बर'नि मोनसे गाहाय गाननाय जोमनाय आरो। दा बेनि अनगायैबो आथिखाल रुजुनानै नायोब्ला आरो गोदोनि आरो दानि रुजुनानै नायोब्लाथाय दायो गोबां ओ सुबुंफोरा माने जौगानायनिफ्राय जौगाबोबाय नङा होमबा? माने जोंनि जे थासारि गोबां सोलायबोबाय बेबायदि सोलायनायखौ नायोब्लाथाय आथिखाल माने गोदान गोदान गाननाय जोमनायफोरा दिहुनजाबाय आरो ना। ओ गोदान गोदान आगर माने मा सु-सुबुंफोरा माने गावनि जे रोंगौथि जाखिनि नुथाय नुयो बेखौनो माने जे खौ मोजां मोनो बेखौनो माने आगर महरै एरखांनानै बायदि रोखोमनि द खना गामसा ओ जाबा सादोर बेफोरबायदि आर'नाइ बा बिनि अनगायैबो जेरै हौवाफोरा गानग्रा कट होनोना गस्ला कट बेयावबो माने आर'नाइनि आगर एरनानैहाय गाननायखौ नुनो मोनसै आरो आथिखालहाय। बेबायदिनो मेल मिथिंफोराव बा जोङो बबेबा रंजानाय बाजानाय बेफोरबायदियावहाय बेफोरखौ गाननाय जायो आरो बांसिन नैबे आर'नाइफोरखौ आर'नाइ गस्ला आरनाय गामसा बेफोरबायदिखौहाय दा जों बेबायदि खौ बुंङोब्ला बा बर'नि गान्नाय जोमनायखौ बुंङोब्ला जोंहा जोबोद बर' आइजोफोरनि थाखाय बर' आइजोफोरनि गेजेरजोंनो जोंनि जे बर'नि गाननाय जोमनाय बियो सोरजिजादों होननानै बुंनांगोन आरो
औ नंगौ औ खोनादों नोंथां औ
हेलौ
औ खोनादों ना